फोर नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां औ खोनादों।
औ बिदिब्ला आङो नोंथांजोंहाय मोनसे आयदानि सायाव रायजलायनो फन हरनाय जादोंमोन नोंथां।
औ नोंथां दा नोंथाङा फन हरगमोन मानो मा आयदानिसम सावरायनो नोंथां।
औ नोंथां जोङो दावबायनायनि सायाव एसे सावरायलायदि नामा नोंथां?
अ जायो बेथ' जोबोद मोजां आयदा।
औ नोंथां दा नोंथाङा औ अबे अबे जायगायाव दावबाय होफेरखो बा मााबायदि मोनबोखो बिनि सायाव एसे फोरमायग्रोना होदो नोंथां बिदि
औ हायो दावबायनायनि सायाव ना। औ नंगौ नौ नोंथाङा सोंनाय जेरै बबे बबे जायगायाव दावबायबोखो नङा होमबा? आरो मा मा मा मा नुबोखो ओ दा बबे बबे जायगायाव बेरायखो होनना बुङोब्ला आङो फ्राय जायगायाव गोबां जायगायाव बेरायबाय माने माखासेखौ बावलायलायदोंसो आरो मोनजोबनांगौबा जेरै आङो जोंनि ओनसोलावनो थानाय गोबां जायगाफोर जेरै जोङो बुंनो थांब्ला नैबे सरलपारा होननाय मोनसे दै दङ औ बे भुटान आरो आसाम ओनसोलनि मोनसे सिमना ओनसोलनि मोनसे जायगा आरो। जाय जायगाया मानिे मिथिंगायारि नुथायजों बुंफबनाय जोबोर समायना हाजो हाला ओमफ्राय बिनि गेजेरजोंनो भुटाननिफ्राय मोनसे दैसा बोहैबोनाय दङ। सरलपारा दैसानाय दा बे ओनसोलखौनो सरलफारा होनो आरो। बेवहाय सरलपारा होननाय मोनसे गामिबो दङ। बाजार फिसाबो दङ बे जायगायाव आङो बेरायहैबाय आरो। दा बे जायगायाव थाङोब्ला जोङो मा मा नुयो होनोब्ला जोङो थांनायाव हाय बे जायगायाव नुलाङो साल मोनसे रायमना नेसनेल पार्क नाय दंना बेनि सिं सिं सिं थांनो गोनां जायो आरो लामाया। बेनिफ्राय थाङै थाङै थाङै बिदिनो ब्रैजिदाइन किल'मिटारसो जागोन। बे जायगाया क'क्राझार मेन टाउननिफ्राय बेखौ थाङोब्ला। जोङो एखेबारे बिफां लाइफां दाउसिन दाउला ओमफ्राय मैदेरफोर लोगो मोनलां आरो। लामायाव गोबां रोखोमनि सिखिरिफोरबो लोगो मोनलाङो लामायाव बुंनो थाङोब्ला। बे रायमना नेसनेल पार्कआवहाय गोबां रोखोमनि सिखिरिफोरनि हारि हारिसाफोर दंजाहैदों थिन रोजानिबो मानिे थ्रि थ्रि थावजेेन एबा थामरोजानिबो बांसिन सिखिरिफोरनि हारि हारिसाफोर दं होननानै खोनानो मोनदों आरो। बिगियानगिरिफ्रा सारभे खालामफैयोथ' बहाय। ओमफ्राय सिखिरि हारिफ्रा बे सरलपारा थांग्रा लामायाव ओमफ्राय सरलपारायावथ जेनबा जोंनो थाङोब्ला नुयो नैबे दै दङ सरलपारा दै बावहाय गोबां मोजान गोजान ओनसोलनि मानसिफ्रा दुगैनो फैयो आरो गारि लालायनानै। ओरै सानजानि आसामनिफ्रायबो गोबां मानसिफोर फैयो बेल नङा दाथ फेमास जाबाय नालाय बिरादनो भारत हादरावनो गोसारजोबबाय। दानि जुगा ससियेल मिडिया जुग दसेनो दसेनो गोसारो दा। गोबां भारतनि खना खनला जायगानिफ्रायबो गोबां मानसिफ्रा फैनानै बे जायगायाव पिकनिक जाफैनायखौ जों नुयो आरो। ओमफ्राय दुगैबो दुगैनोबो फैयो खायसे खायसे मिथिंगानि सावगारि लानो फैग्राफोर बिदिनो गुसु बार गुसु दै बावहाय दुगैनोबो फैयो ओमफ्राय बेरायनो फैयो आरो बेनो बियो ओ मानि थाखाय मुंदांखा होनबा बेयो माने भुटान आरो आसाम बे मोननै ओ हादरफोरनि गेजेराव थाबाय नालाय आसाम हादरसा आरो भुटान रायजो बे रायजो आरो हादरसानि गेजेराव थानायखाय बियो मुंदांखाथार आरो बिनिफ्राय जोङो मोनसे जायगा दङ सक ख्रसिला होननाय बावबो थांबाय आङो बावहाय मुंदांखा गल्डेन लांगुर होननाय दं मोनसे सनालि मोख्रा बे मोख्रा दं आरो बेनि थाखाय मुंदांखाथार बेबो बि टि सि नि ओनसोलावनो दङ ओ बेवहाय सनालि गाब नि मोख्राखौ जोबोद मोननाय जायो बेनि थाखायनो मुंदांखा बेबो बिराद गुवार बिफां लाइफां साल बागान बिजों बुंफबनाय बेहाय सनालि मोख्रा गोबां थायो आरो
औ
ओमफ्राय आङो आसामनि बाहेरायावबो गोबां जायगायाव थांबाय जेरै नेपाल हादरावबो खनसे थांबाय आं बेरायनो नो लोगोफोर जों ओमफ्राय खेबसे थांबाय ओरै अरुणाचल हादराव खननै जाबाय आं बेरायहैनाया आरबाव बबेनिफ्राय मेघालया शिलंआव थांबाय आङो ओरै वेस्ट बेंगलनि ओ दार्जिलिंआवहाय थांबाय आङो खननै खनथाम बेबायदिनो गोबां जायगाखौ आं बेरायनो मोनबाय आरो आंनि जिबनाव दा बेफोर जायगाखौ बेरायनानै आङो गोबां गोदान गोदान एक्सपिरियेन्सफोर मोनबोदोंमोन माखासे आ मिथिनो गोनां बाथ्राफोर मोनथिबोदोंमोन जेरै बेयाव थानाय हारि हारिसा फिनि कालसार जानाय लोंनाय बेफोरखौहाय नुबोदों आरो औ बेफोर जाहैबाय आरोबाव बिदिनो लामाफ्राथ बिदिनोसै जोंनि बायदियानो हाजो जायगायावसो बांसिन थांनाय जायो नालाय आं बेरायनो हाजोफोरावहाय बिदिनो एक्सपिरियेन्स नांगौ आरो सालायनाय अबावबा अबावबा जगायाव आङो बिदिनो मटर साइकेलजोंबो थाङो बाइकजों एडभेन्सार खालामनो थाखाय ओमफ्राय बांसिनानो कारजोंबो एबा लाइन बासजोंबो थांनाय जादों आरो लोगोफोरसो थांनाय जायो नालाय दा बिदि जायगायाव थाङोब्ला मा जायो मानसिया गोबां सोलोंनो गोनां बाथ्राफोरखौ सोलोंनो हाब बोयो बेयाव थानाय हारि हारिसाफोरनि सोमोन्दै बिसोरनि गाननाय जोमनाय राव बिसोरनि जानाय लोंनाय फिसनि हारिमु बेफोर गासैखौबो जोङो सोलोंनो हायो आरो ओंखायनो मा ओ गावनि ओनसोलाव बेरायनायनि अनगायैबो गुबुन गुबुन रायजोआव थांनानै बेरायहैयोब्ला मानसिया गोबां गियान सोलोंबोनो हायो नङा होमबा? ओंखायनो बेरायनांगौ सम सम बेरायोब्लासो मानसिया गियान मोनो आरो बे गियाना नोंखौ ओ इयुननि समाव बिराद गोसोखांहोगोन आरो गोबां बुस्थुफोरा नोंखौ हेफाजाब होगोन बेबायदिखायनो जोङो जायगाखौ बेरायनांगौ होनना आं सानो दा नोंथाङाबोथ गोबां जायगा बेरायबाय जा हागौ दा नोंथाङा बबे बबेयाव बेरायफेरखो बा नोंथाङा दावबायनो मोजां मोनगोना मोना औ माबायदि गियान नोङो दावबायनानै मोनफेरखो बेफोरखौ आंनो नोंथांनि एक्सपिरियेन्सखौ एसे फोरमायनानै होलायदो नामा नोंथां दे
औ जागोन नोंथां जागोन। दा बेरायनायाथ' आंबो बेराया नङा बेरायबायानो नोंथां दा गोजानावबो मोननैसो जायगायाव थांबाय आरो खाथि खालायावथ' बेरायेखाय खायोआनोसै आरो आङो नोंथांनो मोननैसो बे आंनि जे गोजान जायगायावहाय बेरायहैनायखौ खिन्थानोसै बे आं मा मा नुबोखो औ नों थां आङो दा ओ जेरैबायदि नोंथाङा होनदों अरुणाचलावबो थांदों आङो औ बेयाव थांनानै आङो गोबांथार मोजां मोजां ओ बिसिनावहाय जे मैगं थाइगं लकेल बा गावसिनो बिसोरो जे बो ओ मुलि होआ जासे मोजांथारैहाय गावसिनि हाजोफोरावहायनो बिसोर कबि, बा टमेट', मथर बेफोरखौहाय गायनानै जायो आरो दा बेफोरखौ आं नुनानै बिराद मोजां मोनदों आरो। आरो बिसिनि जेरैहाय अरुणचलावहाय जोंना आफेल बिराद गोजा गोजा आ फेल बिसिनावहाय मोननो हायो बिराद गोदै जायो आरो बिसिनि आफेलाहाय। आरो आलुफोरा बो बिराद गिदिर गिदिर लाइफोराबो बिसिना गां एखेबारे गुवार गुवार जाथारो आरो बिसनिया बिराद जानोबो गोदैनो दा आं बेफोरखौहाय मोन जाबोदों आरो नोंथां।
नोंगौ नोंगौ नोंथां
नुनो मोनबोबावदों खि बिसिनि जायगायावहाय दासिमबो बांद्राय सुबुं अनजिमा गैयिखाय गारि मथरबो बांद्राय गैयिखाय बिसिनि आबहावाया बिराद दासिमबो गोग्गो आरो बारफोरा औ औ औ नोंथां नंगौ बारफोरा एखेबारे साफा गोजोन मोनलायो आरो जेबो उखुन्दै बा बेफोरबायदि मैला बुस्थु बिसिनियाव दा नुनो मोना आरो जेरै प्लास्टिक फोर बा जाग्रा पेकेटफोर बेफोरबायदिबो मोनसेबो गारलाबायनायखौ नुनो मोना आरो जों बिसिनि जायगायावहाय बिसोरो नेचारखौहाय बिराद मोजां साफायैहाय फोसाबनानै लाखियो आरो। बिनि थाखायनो बिसिनि जायगायावहाय थांनानै बिराद मोजां मोनबोयो आरो नोंथां।
नोंगौ नोंथां नोंगौ
दा बिराद जेरै दै बाज्रुमफोरबो दङ'
औ नोंथां।
दिब्ला जोंओ गोसोफ्रा गोजोन लायो आरो दुगै दुगैलायनो बो मो-मोनो बेयावहाय दुगैलायनानैबो फैबावदोंसो जोङो नों
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
नोंथां। आरो खाथि खालायावथ' जोंना ओरै बावखुंग्रि थाबाय बा जोंना ओरै गौरां दैसा थाबाय बेफोरावबोथ' जोङो बिराद मोजां जायगा बेबो जोङो लोगोफोरजोंहाय ज'है लावखार ओंखाम जालायनो बो थांनाय जायो आरो। बे खाथि खालानि जायगायावथ' जेरै एरै गौरां दैसायाव थाङोब्लाबो बेयावहाय खैरो बागानजों बुंफबलायथारनाय आरो बैग्रि फिफांबोबाव ग्रोम ग्रोम दङ' बिनि सायख्लुमाव बा सायायावहाय जिरायनानै जोङो ओंखामफोरखौ जालायब्ला बिराद गोजोनो आरो।
औ।
औ नोंथां आरोबाव नोंथाङा माबाफोर। जायगा बा आंनि बुंनायाव गोगलैफायै मिथिबावगौ नामा नोंथां?
ओ औ नोंगौथ' बिराद जायगा दंबावो जेन'बा नोंथाङाबोथ' फोरमाय बिरादनो। आरोबाव नों मख'वाखै आरो आंबो मख'वाखै माखासे जायगाफोरखौ दा आं बेफोरनि गेजेराव माखासे। जायगाखौ मख'नि जेरै ओ बैरब खुन्द' होननाय जायगायाव खोनागोना खोनायाखै नोंथाङा बेबो बिराद मोजां जायगा।
औ नोंगौ।
बे बैरब खुन्द' जायगाया मानि ओरैबायदि जायगायाव दङ आरो बेयो जाहैबाय ओरैथिं अरुणाचल साहाजों ओमफ्राय साहा आरो सोनाबजों भुटान। आमफ्राय बिनिफ्राय खोला सानजाहा आसाम बे मोनथाम जायगाया। बेखौ बेंख'नानै लादों आरो बे भैरब खुन्द'होननाय जायगाखौ। बेनि थाखायनो बे बिराद फेमास बियो बेयाव मानो थां मानसिफ्रालाय बेयाव दुगैनो थाङो आरो दुगैनायजों लोगोसे बेवहाय बेयाव थानाय जे मिथिंगायारि नुथाय बेयो जोबोद समायना हाजो हाला आरो बे हाजोनि फ्राय बोहैबोनाय दैया स्राय स्राय बिराद गुसु आरो भुटाननिफ्राय बोय। नालाय ओंखायनो मानसिफोरा बेहाय मा बेरायनायजों लोगोसे दुगैथाव। थाव आरो बार जानो थाङो आरो गोबां गोजान गोजान जायगानि मानसि। फ्रा नायनो फैयो बे जायगाखौ जिहेथु बियो ओरै भु भुटान आरो अरुणाचलनि गेजेराव नालाय खाथि खाला आसामावबो आसामनि मानसिफ्रा जुदि। अरुणाचल थाङोब्ला भुटान थाङोब्ला बे जायगायाव थांथारो आरो खेबसेबाबो बेरायनानै औ। दा बिदिनो दा नोंथां बिदिब्ला जोंहा। औ समाबो जाबायमोन औ सद द'से सम सावरायलायनानै जों। बिराद मोनानथिलायबाय नङासै।
औ नोंगौ नोंथां। बिराद गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों सावरायलायनानै दसे समब्लाबो औ। बिदिब्ला दिनैनि थाखाय औ गोजोनथों नोंथां।
दे दे नोंथां औ।